औ
नोंथाङा आंनि गारांखौ मोजाङैनो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथाङालाय आंनि माथोखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां जोबोद मोजाङैनो खोनादों आङो
औ।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
अ। आंथ' दा ओंखाम माने मोनाबिलिनि ओंखाम जाखां ओंखाम मान जाखांनानै आं ओ बायह्रायाव ओरैनो दसे आरामैनो जिरायनानै दङ आरोना बार लागासिनो। ओमफायो नोंथाङालाय माथो खालामबाय दं।
आंबो नै एसे माने फेननि सिङाव उन्दुग्लांनानैहाय
औ।
लागा सिनो दङ' बोद गरम नालाय
औ मोन नोंथाङा नोंथा औ नोंथां माने नोंनि माथो
बार लागासिनो दङ' आरो।आरो जाबायना जाया
ओ नोंथां
अ अ अ दे मोनाबिलिनि जानाय आदारखौ जाबायना जायाखै नोंथां? खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां दासो खोनाबाय।
औ नोंथाङा मोनाबिलिनि जानाय आदारखौ जायो ना जाया।
औ जाबाय नोंथां।
औ मोनाबिलिनि जानाय आदारखौ जादोंना जायाखै नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां जाखांनानै आङो ओरैनो बाहेरायाव जिरायनानै दं।
अ नोंथांजोंहाय आङो ओ माने मोनसे टपिकनि सायाव सो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना। सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ।माने जोंना टपिकआनो जाहैबाय आबाद मावनायनि सायाव आरो ना।
औ नोंथां औ।
माने जोङो आबाद मावनाय होनबाथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा? आबाद मावनानै औ आबाद मावबासो जोङो मोनजायो बा आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि ओ माइरं फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं जोङो बेफोरफोखौ मोननो हायो नङा होम
औ औ।
औ औ आ ओ आरो दायोथ' नै दैज्लां बोथोर आबाद मावो आ-आरो दायोथ' दैज्लां बोथोर नै आरो आबादारिफोराथ' दायो आबाद मावखासिगोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेबायदिनो आबादारिफोराहाय ओ दायो ओ दायोथ' नै माइफोरखौ गायबायानो खोमा दैज्लाङाथ' ससे थांबायना गेजेरानो थांबाय।
औ।
आरो जोङो आबाद मावनाय होनोबोला जोङो अनलि माने माइ गायनायखौल' होना आरो जोङो आबाद मावनाय लाहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङो। जेरैहाय बिफांनि आबाद, मैगं थाइगंनि आबाद, फिथाइ सामथाइनि आबाद, बेबायदिनो ओ गम बेसर बेबायदिनि आबाद खौ आबाद मावनायखौबो बुङो आरो ना।
औ औ।
आङो दायो औ दायो एसे माने माइखौ बोरैहाय आबाद खालामो एसे बुंनोसै आरो
औ नोंथां।
जोङो फार्स्ट जोङो माइखो आबाद खाल जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो सिगाङावनो जोङो जोंनि हा खौ गुरै खालामना लाग्रोनांगोन नङा होमबा आरो जोंनो आबाद मावनो थाखाय दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा? दै थाबासो जोङो जोंनि आबादफोरखौ मावनो हागोन। जोङो सिगाङावनो ओ सिगाङावनो जोङो जोंनि हाखौहाय टेक्टरजों बा हालजों एवनानै लासिगोन माने गोदोनि दिनावथ' माने आबौ आबौफोरा आबै आबौफोरा मा ने ओ माबाजोंनो एवोमोन आरो ना ओ हालजोंनो एवोमोन बा मोसौजोंनो एवोमोन नाथाय दायोथ' आथिखालनि मुग यावथ' जोङो टेक्टरजोंसो एवनाय नुयोसै नङा होमबा गोबांखोनो औ बेबादिनो एवनानै लासिगोन एवनानैहाय ओ एवनानैहाय आरो माने सिगावनो जोङो जोङो माने जोंनि बे गोथियाखौ फोनो थाखाय माने एवग्रोना ला ग्रोनांगोन आरोना माने गोथिया थाबो जोङो जों नि माइखौ गायनो हागोन नङा होमबा फार्स टयावनो गोथिया फोग्रोबासो औ जोङो बेबादिनो गोथियाखौ ओ गोथियाखौ गोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो माइ गायना ओ बेखौ एवना लासिगोन आरो बेबायदिनो गोथिया गायनायनि माने बे फोथारा जाबोला जोङो जोङो माइखौ माने माइ खौहाय फोसिगोन आरो माइखौहाय बोरै बोरै फैयो आङो बेखौ एसे फोरमायना होनो फार्सटयावनो जोङो जोंनि माइखौहाय माने बाख्रिनिफ्राय बख'सिगोन बा बिदिनो ओ माइ दोनग्रानिफ्राय बख'ना लानानैहाय जेसेबां नांगौ जोङो जोंनि जखानिसेबां लानानै जोङो बे माइखौहाय बबेबा फुख्रि बा दैस्लुं बा दैसाफोराव सोमना दोनना सोमना दोनना लाग्रोनां गोन आरो ना । बेखौ माने गाजा खिलि होना लाग्रोनांगोन अब्लासो माइखौहाय फोनो हागोन फोथाराव ।
औ औ
जोङो सानबा सान ओ हप्तासे बेफोरबायदि सोमना दोन्नानैहाय बोखांना ला नानैहाय जोङो जोंनि ओ दुब्लियाव हाय लांनानै बे बारैनो मोनाबिलि नङाबा फुुंआवहाय फोसिगोन आरो बेखौहाय
औ औ
आरो बेखौ जोङो फोनाल' दोनबा जाया जोङो बेखौ जोथोनबो लानो नांगोन । बेखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो जोङो बे ओ माइनि सोरगिदिं नेट होनानै बा बेबादिनो ओ जेवरा दुंनानैहाय लाखिनांगोन आरो जाहाथे मोसौ बा बोरमा बा दाउफोरा जाहाथे आद्रि खालामा बे माइ गायनायखौ ।
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला गोथिया जौगा जौ गोजौ जायो बा माइ गायनायनि समा फैयो अब्ला जोङो गोथियाखौ फुनानै लाग्रोसिगोन गोथिया फुखांनायनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनो रुवानि नांगोन नङा होमबा मानसि जेखौ जोङो रुवानि होननानै बुङो जोङो रुवानि लिंनानैहाय जोङो माइखौहाय ज' ज' जाजाय गायसिगोन आरो ।
औ
माइखौ गायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो लोगोसे जोङो बे माइखौ गायनानै गान-गायना दोननायजोंल' जाया जोङो बेखौ जोथोन लानो नांगोन । जोङो बेयाव हासार बो होनो नांगोन जेरैहाय गोबोरखि हा सार खानस्रि हासार आरो बेबायदिनो जोङो माखासे बिगियानारि हासारफोरखौबो जोङो होनो नांगौ आरो ना आरो जोङो बेयाव खारनाय ओ हाग्रा बा बेबायदिनो ओ नाङि माइनो नाङि बेफोरबायदि ओ जुदि ओंखारोब्ला जोङो बेखौबो फुनानै हैनो नांगोन । औ औ बेबारि जो थोन लानो नांगोन आरो लोगोसे म ओ माखासे मोसौ बा बेबदिनो बो रमाफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि लाखिनोबो नांगोन बेबिदिनो जोङो जोथोन लाहैगारबाय थानां गोन आरो ना
औ नंगौ नोंथां
नों-नोंथाङा एसेसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा मा आबादखौहाय मोजां मोनो?
औ नोंथां ओ जेनेबा जोंनि खिजाय जोंनि खिजायथ' जेनेबा ओ माइनि आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो आरो । आरो बिनि उनाव जोंनि खिजाय सबायनि आबादखौबो मावनाय जायो । ओमफ्राय लोगोसे जोंनि खिजा माने इदि बिदिनो न'आव जानो थाखाय फिथाइ सामथाय माने फिथाइ सामथायनि नङा जेनेबा ओरै मैंगं मैगं थाइगंनि आबाद आरो जेरै जोंहा आलु मुला बा लाइ लाफाफोरनि माने आबाद खामनाय जायो आरो ना जेरै सबायबिमा बा जोंहा केरेला बा फान्थावफोरनि बांसिनानो आबाद ओ मावनायखौ आं नुनो मोनदों आरो ओ जेरै आं नोंथां थांनो एसे फोरमना होनोसे आंङो जोंनि माने जोंनिखिजायबो जेनेबा आबाद मा-माइनि आबादखौ जों माबायदि खालामो बा जों जोङो माइखौ माबोरै गायो औ ओमबा आङो बा औ जेनेबा जोंहा नोंथां होननाय बायदि नोंथाङाथ' आंखौ बिराद मोजाङैनो जेनेबा फोरमायना होबाय जों मा माइखौ माबायदि गायो लोगोसे जों खोथियाफोरखौ माबायदि फैयो होमबा आंबो नोंथांनो खिथानोसै जोंखिजाय जोंनि ओनसोल ओनसोलाव माबायदि जोङो खोथियाखौ फोनानै जायोबा जों माइखौ खोथियानिफ्राय जों माइखौ माइसि माबायदि गायनो हायो आरोना नोंथां
औ -औ -औ जागोन नोंथां
औ ओमबा गिबियावनो जोंहा जेनेबा माइखौ गायनो होमबाथ' जाया नालाय जोंङो नोंथां होननाय बायदि जोंनो खोथियाखौ नांग्रोगोन होमबा जोङो खौ ओ माने फोनो थाखाय जोंहा जेनेबा जों हाखौ फोमोननांग्रोगोन नालाय होमबा जोंहा आवगोलनि जुगाथ' जोंहा जेनेबा मोसौफोर मोसौ जोंनो जोंहा जेनेबा हालेवोमोन नालाय खिन्थु आजिखालि जों जोंहा एदभानस माने जोंहा आजिखालि बांसिन बिदिनो बयहाबो माने ट्रेक्टरनि टेक्टरखौसो बाहायनाय जायो आरो। जेरै जोंहा ट्रेक्टर गोदोर बा ट्रेक्टर फिसाजोंबो बा ओ हालेवनाय जायो जोंहा बांसिनानो नो माने ट्रेक्टर गिदिरखौनो बाहायनाय जायो आरोना मानोना बेजों थाब थाब माने लाइ जोंहा माने फोथारफोरा मोनो माने बा गायजानाय जायो बिदि गेहेननाय जायो आरो होमबा जोङो ओ ट्रेक्ट ट्रेक्टरजों हालेवना लानानै एबा जोङो जेनेबा जिथिया ट्रेक्टरजों हालेवनानै एसे मोनगोन माने जोंहा हा हाया जेथिया गुरै जागोन होमबाना जोङो बेयाव ओ माने मोसौजों मै होनांगोन आरोना नोंथां मै होखांनायनि उनाव जोंहा माने मै होखांबासो जोंहा माने हाया माने लेम- लेमबायो एसे माने फोजानाय जायो आरो माने मोनसिनो आरोना होमबा जोंहा जेनेबा खोथियाखौ फोनो थाखायबो जोंहा नोंथां होननाय बायदि जोंहा फुख्रि एबा जोंहा जेनेबा हा ओरै बाल्थिंनि माने बालथिंआव जोंहा माइखौबा जोंहा माइसालियो ओ माइलि माइलि होनना बुङो जोंहा बेखौ मा जिद जि होदोखो खोथिया फोगोन बेखौ जोंङो माइलि होनो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननिखिजाय बेलेग होनो खोमा खिन्थु माने जोंहा माइलिखौ औ जोंहा माइलिखौ जेनेबा सोमनानै जोङो जेथिया माने फोनो थांगोन होनबा जोङो फोनो हासिगोन आरो जेनेबा बेलासियाव बा जेनेबा फुङाव होमबा फोखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा बेयाव थ' जों हासारबो होनांगोन नालाय माने जोङो बेखौ देरहोनो थाखाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौ बेराजों बा जोङो जोंहा जेनेबा बा औवानि बेराजों जोङो दुमथिनानै दोननांगोन जोंहा मोसौ बा बोरमाया जेनेबा मोसौ बा बोरमानिफ्राय बासायनो थाखाय आरो बेनि सायाव जोंहा जेथिया माने बे खोथिया देरनो थाखाय जोंहा दुइ दुइमाह बा जोंहा ओरै वान पयन्ट फाइभ मान्थसबो लानो हागौ नालाय बेनिखायनो जोंहा जेथिया माने खोथिया जोंहा गायजानाय जागोन आरो गायजानाय जाबाथाय जोङो माने जोंहा ओ जि जायगायाव जोङो माइखौ गायगोन बे जायगाखौ जोङो फोमोननानै लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां फोमोननानै लाग्रोनायखौथ' आंनावनो खिन्थाखा बाय औ जेरै जोंहा हालेवनानै लानांगोन जोंहा माबा द जोंहा माबाखौ जेनेबा जोंहा जि माइ गायगोन बे जायागाखौ जोङो मोसौजों बा एसे ट्रेक्टरजों जों फोमोननानै लाबाय ओमफ्राय फमायनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओरै हाल होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ जोङो फुनानै जोङो बेखौ खानानै मुथियाव खानानै जोङो। माइ गायग्रासो जोङो रोगानानै लांनांसिगोन ना नोंथां बेनि उनाव जोङो माइ जेनेबा गायबाय औ माइखौ जेनेबा गायखांनायनि उनाव जोङो माने सब- तासे बिदिबा सप्तानैनि उनाव जोङो बेयाव हासार होनांगोन आरो जेरै हासार होनो थाङोबा गोबोरखिनि हासार बा एबा इउरिया हासारबो होनो हायो। जोङो ओमफ्रायो बेनि उनाव जोङो मा होनो बेखौ हाग्रायाथ' जोंहा रज'खायो नालाय माइ गायबाथाय ओमफ्रायो बे हाग्रा जोङो एबा नोंथाङा बेखौ फुनोबो हायो बा नोंथाङा मुलिजोबो माने बुथारनो हायो आरो ना नोंथाङा
औ नोंथां
आरो जोंनिया माने बिसेबानोमोन आरो माइ गायनाया ओमफ्राययो बेनि लोगोसे आङो माने जोंनियावथ' दा सबाइनिबो माने सबाइनिबो आबाद खालामो नालाय खिन्थु आं माने सबायनिखौ बारा मिथिया आरो ओमफ्राययो जेनेबा औ ओमफ्रायो नोंथाङा सबायाइ ओंख्रि जाना मोजां मोनो ना नोंथां
औ मोजां मोनो नोंथां सबाय ओंख्रि जानानै जोबोद मोजां मोनो नोंथाङालाय मोजां मोनो ना मोना
आंबो बिदिनो सबायखौ माने जानानै मोजां मोनो आरो जेरै जोङो सबायजों दाउ जानाय मोजां मोनो नङा होमबा नों- थां औ आरो आङो जेनेबा सबायाइजों ना गोरानखौबो मोजां मोनो आरो औ बिदिनो औ औ आरो जोंहा आसाम जों माने मेरला आयदा माने मेरला बुस्थुफोर मोनो नङा होमबा जोंहा साबाइजों खारैबो मोनो जेनेबा सबाय फोजोबाव सबाइ बि बियो माने बिगुरखौ जेथिया जोङो फोराननानै सावगोन होमबाना बेजों माने जों ङो खादै मोनगोन ना नोंथां औ दे बिदिबा नोंथां जोंहा रायलाय रायलाय समावबो जानानै फैबाय औ औ औ दोनथ'लायनोसै औ दे गोजोनथों नोंथां
औ गोजोन्थों